हेल नोंथां औ जानाय लोंनायनि बागै रायजलायनोसै नामा जानाय लोंनायनि सायाव रायलायनोसै नामा।
सावरायजायो नोंथां सावरायजायो औ-औ।
बिजजि नङाबा
ओहो नङा-नङा नोंथां सावराय जायो। औ खोनादों नोंथां खोनादों। हेल'
खोनादों नोंथां खोनादों
मायबा बुंदों नामा अ
खोनागासिनो नोंथां बुंदो दे
नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ जानानै साबसिन मोनो?
ओइ नोंथां आंना अनला ओंख्रि ओमफाय थास' थास' बिथ्रि थास' बिथ्रिजों अमा बेदर बिनिफ्राय थास' बिथ्रि जों ब्रयलार दाउ बिदिनो बिनिफाय अमा बेदरजों आलु बिनिफ्राय अमा बेदरजों थालिर मैखुन थालिर ओमफ्राय थालिर फस्ला बिदिनो बिराद गोथाव गोथाव मोनदों। दंलै आंना ओंख्रिया नोंथां दाथ' आं बांसिनै अनलाजों जों दाउ बे दाउजों अनलाजों दाउजों मोनजायोब्लाथाय ओरैबायदि जायो ओंखामखौ आङो ओरैबायदि गोथाव न जाबाय दे जाबाय थानो लुगैयो माने एनै खनथाम खनब्रै खनबा दस साथ बारालागै माने दसे जानानै आरो पास मिनिटनि उनाव आरो खनसे जाफैलायबाय बिदिनो माने बेदर थाबाथाय माने अनला ओंख्रिजों माने जानो लुुबैबाय थायो माने माने हा
बेद जाबायानो थायो नामा बेदरबा जाबायानो थायो बेदर थाबा जाबायानो थानो लुबैयो नामा होनदों नोंथांखौ?
माने दस मिनिटसो थालायबाय आरो फैलाय जालायबाय माने हजम खालामजोबखांनायनि उनाव माने जानो लुगैफिनबाय थायोलै नोंथाङा बेदर ओंख्रिबाथाय
नंगौ नामा मा मा बेदरखौ बांसिन जायो नोंलाय
हा
मा बेदरमोन?
नोंथां अमा बेदरखौ बांसिन जायो बेनिफ्राय मोनोबाथाय बयलारफोरखौबो जायो ओमफ्राय नाफोरनि मादाव बिदिनो खुसिया बिदिनो बारलि ना ओमफ्राय फिसारि फिसारि फिसियोना बिदिनो ग्रास काप सन्दुरि बिदिनो बायदि बायदि नाफोर मोनोना नोंथां बेफोरखौ जायो आरो आं दै नोंथां खोब मोजां खोब गोथाव अब्लाबो जोङो एसेबां बाराखौ जानाङा नांगौ एसेबां बा बेसेबां नोंनि जखा बै जखा खिनिखौ जानांगौ बा एसेबां बाराद्राय जायोब्लाबो देहायाबो प्रब्लेम जायो देहायाबो गोबां खस्थ' मोनो नङा होनबा?
औ ओमफ्राय नोंथाङालाय मा माखौ जायो नोंथां?
आंनियाबो बिदिनोसै थास' बिबारानो थास' बिबार दा थास' बिबारखौ मोनजाबायानो
औ नोंथाङा मोनजाबाय मोनजाबाय
बेनिफ्राय सबाइ ओंख्रि औवा मेवाइ बेदरजों खोब जायोना जोबोद अनला खारैखौबो जायो खिन्थु दा जायाखै आरोना बावबाय जाथारिया
अह मोजां खोनायाखै नोंथां मोजां
हाग्रानि मैगंखौ मा माखौ जायो?
मा होनदों नोंथां?
हाग्रानि मेगंखो हाग्रानि मेगंखो
उम आङो‌ इयो साम लावथि बेनिफ्राय ओइयो मोदोम मोदोमग्रा खिफि-खिफि मोदोमग्राया मा होनोमोन बेखौ?
खोनादो हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना? हेलौ हेलौ